औ औ नोंथां गोजोन सानजु नोंथां औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां आंथ' नै दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां दा ओ ओमफ्राय आं औ नोंथां आं नोंथांजों माखासे गोनां बाथ्रासो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां थां अ जागोन दे औ नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ दैदेनलांनो बा न'खरखौ दैदेनलांनो थाखाय नोंथाङा माइबाफोर हाबाफोर मावो नामा नोंथां साख्रिफोर बा मा मोनसे हाबाफोर
अ
नोंथां आंथ' दासान्दि जेबो साख्रि मावथ'वाखै आं दा इदिनो फिसा फिसौ आबाद मावना दंथ'यो नोंथां। आदसा नोंथां नोंथाङा मा मा आबादफोर मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? अ हागोन हागोन नोंथां। आदसा आं बिदिब्ला आंनि आबाद मावनायखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथां। औ मा माबायदि आदबजों आबाद माव बेखौबो एसे फोरमायना होदो नोंथां औ जागोन जागोन औ दाथ' गिबियावनो जोंङो मिथिखायो नङा होनबा नोंथां जोंनि दा गाहाय जिउखांनाय राहायानो जाहैबाय आबादानो नङा होनबा औ नंगौ नोंथां। दा बेखौनो आंबो
ओ गुदि हाबा महरै आजावनानै लाथ'ना दं आरो नोंथां दा दा दा आङो आंनि आबाद मावनायनि आदब खायदाखौ बुङोबाथ' गोदोनिजों दानिजों एसे फाराग दं नालाय नोंथां आबाद मावनायनि बेलायावहाय गोदो जेरैबायदि मोसौजों हालेवनानै बा खदालजों जावग्लिनानै खस्थ' खालामनानै आबाद मावनाय जायोमोन दा खिन्थु आङो नोंथां बिनिफ्राय एसे जौगासिनाव आबाद मावनानै दङ आरो बुंनो थाङोब्ला दानि गोदान मुगाजों गोरोबनानै आबाद मावनायखौ आङो ओशसोलिगासिनो आरो नोंथां
आङो दाथ' नै दै्लां बोथोरनि आबादखौ मावबायानो होनजायो ओ माइ जोंनि गाहाय आबादाथ' माइयानो नालाय आङो दा माइखौहाय मावनो ओ लाहार फाहार खालामगासिनो आरो ओ जेरै दा जोंनि गाहाय जोंनि गेजेराव मोननाय गाहाय माइ जेरै रनजित, जोसा, माइब्रा दा आं बेफोरखौनो गायो आरो नोंथां आरो
बोरै मावो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
माइ आबादखौथ' आङो फोरमायनो हागोन नोंथां आङो माइ आबादखौबो गोदोनि बायदि ओ मा नांगोलजों हालेवनानै बेबायदि ओ सामार होलाय बर' होलाय बेफोरबायदिखौ आङो दा एसे दोनथ'नाय जाबाय आरोोना आरो दानि गोदान मुगा जोंस सोलिनाय ट्रेक्टर आरो पावार टिलार बेफोरजों आङो दा दुब्लिखौ हालेवनाय जायो नोंथां आरो गोदोनि बै गोबोरखि हासारनि जायगायाव आरो आरो आङो दा मा रासायनारि हासारखौ बाहायनाय जायो नोंथां बुंनो थाङोब्ला दानि मुगाजों गोरोबनाय आबादखौ आं मावो आरो नोंथां दा आङो नै हालेवखांबायानो फिनसे हालेवखांबाय आङो दा हाग्रा थैनो थाखाय
औ ओम औ
माखासे हासारफोरखौ होनाय जागोन आरो नोंथां जेरै मा बै हाग्रा थैनायनि बा राननायनि आरो एम्फौ जानो हायैनि आरो एसे इउरिया बेफोरबायदिखौ सारना होनाय जागोन आरो नोंथां दा बिनि उनाव आं खोथिया फोनायखौबो दा लाहार फाहार खालामनानै दंखायो आरो जेब्ला खोथिया रायो अब्लानो आङो फुनानै खनसेनो बुरजा मानसि गायग्रा हमनानै आङो साननै सानथाम बा सप्ता खनसे नि गेजेरावनो आङो बेखौ गायनानै फोजोबगोन आरो नोंथां आरो आङो मा बुंखानाय बदि गोदोनि बायदि आङो ओ गोबाव एकदम गोबावहालागै बिदि आबाद मावा आरो दानि गोदान मुगाजों आङो
औ नंगौ नामा नोंथां नोंथां बे जा माइ आबाद ना
औ औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' आङो दा बांसिन रासायनारि हासार बाहायो बेनिखायनो आंनि आबादाबो एसे बोथोरनि गिबि मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' ओ बै गोदोनि बायदि आबाद मावोब्ला जोङो गुबैयैहाय ओ नभेम्बर डिसेम्बर डिसेम्बरनि जोबथि समहालागैसिम थायोमोन दा बुंनो थाङोब्ला आंनि आबादा ओ अक्ट'बर गेजेर बा जोबथि नभेम्बर फार्स्ट बा सेकेन्ड सप्ता बेफोरबायदिफ्रावनो मोनहैनाय जायो आरो नोंथां औ औ आङो माने बोथोरनि गिबि मावनाय आरो बोथोरनि गिबि मोननाय बायदि खालामो आरो नोंथां आरो बेखौनो मा आङो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै आंनि जिउ खुंनाय राहाखौ
नोंथाङा बेफोरबायदि आबाद मावनानै नोंथां न'खरखौ खुंलांनायाव
अ थोजासेखौथ' नोंथां मोननायानो होनजायो मानो होनोबा बेथ' जोंनि सुबुंनि आखल आखुबोसो होनजायो।
औ औ औ नंगौ
आंनि बायदिबा आंनि थांनानै थानाय राहायावहाय आं बेखौनो थोजासे मोननानै दंथ'यो आरो नोंथां औ औ दा बिदिब्ला नोंथां
फोरमायजागोन नोंथां साख्रिथ' मावा औ नोंथां आं दा ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मावगासिनो नोंथां सासे दाउ देखायग्रा आरो ना जायखौ जोङो इंराजियाव टुरिस्ट गाइदबो होनो औ बेफोरबायाददि हाबा मावगासिनो आङो माने गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जोंनाव आलासिफोर फैयोना। दावनायनो बिसोरखौ आङो दोबथिङो आरो नोंथां।
दा बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि ओनसोलनि ओ मानि जायगाफोरावल' देखायो ना बबेबा जोंनि ओनसोलखौ गारनानै बा जोंनि साखाथि फाखाथि
माने नोंथां बांसिन आलासिया जोंनाव फैयोबा आं जोंनि जायगानिखौ देखा थायो आरोना जोंनि साखाथियाव जोंनाथ' मानास हाग्रा सेर जाहै खाबाय बे मानास हाग्रायाव मोननाय दाउ फोर आरो जोंनि जायगायाव मोननाय दाउफोरखौ देखायो आरो नोंथां। दाउ नायनाय बुङोब्ला नों उम जोङो बिसोरनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव थांनानै नायहैनायखौ आरो ना बुङो बेयो मोनसे बयजोंबो मोजां मोनजानाय मोनसे मुलुगनि गासैजोंबो माने गासैबो थाखोनि सुबुंफोरजों मोजां मोनजानाय मोनसे हाबा आरो ना दाउ नायनाया दाउ नायनो गासैबो सुबुंफोरानो मोजां मोनो आरो नोंथां औ बेनि ओंथिया जाबाय गुबुन गुबुन दाउनि हारिसाफोरखौ सिनायथिनाय आरो नायनाय आरो नोंथां औ मानसिफ्रा दाउखौ नायनो थाखाय जों मा मा बाहायो होनदों दुरबिन बाहायो नोंथां माने गोजाननि दाउ आरो दाउखौ खाथि खाथियाव नायनो थाखाय माने दुरबिन जों खाथियाव नुययोना गोजाननि दाउफोरखौ बेजों लोगोसे नांगौ जोंनो केमेरा दाउनि साव दाथाय आरो सावगारिखौ सेबखांनो थाखाय बा भिडिअफोर खालामनो थाखाय आरो ना नोंथां ओमफाय जोंनो टुरिस गाइद जेरै आंनोथ' मा नालाय ओमफाय जोंनो मा नांबावगोन हरनि समाव नायोबा जोंनो टर्स लाइट नांगोन आरो नोंथां हरनि समावबो नायनाय जायो नालाय दाउफोरखौ ओमफ्राय आरो दंबावो जोंहा बक्स साउन्ड बक्स नि गेजेरजों दाउनि गाब
औ औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
सोरनि जायगायाव हेंथा होनाय बायदि जायो। दाउखौ जोङो बेनि माबायाव नायना सिनायो जेरैहाय जोङो बेनि दाथाय बेनि आखुथाइ गाबनाय बेफोरजों नायनानै जों दाउखौ सिनायनो हायो आरो ना दावादि गोबां रोखोम दं फिसानिफ्राय लाना गि गिदिर गिदिर गिदिर जालांनाय औ बिब्दिनो जों दाउखौ गाहायै
औ औ।
जेरै जोङो हमना ला हाग्रा बारिखौ जेनेबा हाग्रा गोजौ गोजौखौ उदलेण्ड एरिया होनना बुंसिगोन इंराजियाव बेफोरबायदि जायगा फोराव मोननाय जायो आरोना जोंहा गामिफोरावबो माखासे दाउफोर थाफैयो हाग्राफोरावबो हाग्रानि माखासे दाउफोर थायो बेनिनो जोंनि मख'जाथाव ओ दाउ थाग्रा जायगा बुङोब्ला जोंनि मानास जाबाय मानास नेसनेल पार्क जायखौ जोङो मानास हायुङारि हाग्रामा होनना बुंनाय जायो बेजों लोगोसे काजिरङा हा माहारियारि हाग्रामा। आरो दिपर बिल बे मोनथाम जायगायाव ओरैबायदि मखजाथाव दाउफोरखौ मोननाय जायो जोङो गोबां बिबांनि दाउफोरखौनो बे जायगाफोराव नुनाय जायो आरोना नोंथां औ औ औ। ओमफ्राय औ नोंथां बुंलाय।
बेफोरबायदि हाबा मावनायाव बा आलासिफोरखौ दैबायनायाव बा दैदेननायाव माबाफोर उसुबिदाफोर लोगो सम समफ्राव मालाबाफोर उसुबिदाफोर लोगो मोनफ्लांबायो नामा नोंथां?
बिदिथ' जाफेराखै आं नोंथां आङो आलासिफोरजों बेरायफानानै आरो फोरजों रायज्लायनानै आलासिफोरनो दाउफोरनि सोमोन्दै खोन्थानानै जोबोर गोजोननाय मोनो आरो बिसोरबो जोबोर गोजोनलाङो आरोना नोंथां आरो बिसोरनिफ्राय माखासे बाथ्रा खोथाफोरखौबो आङो मोनथिनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा आलासिफोरा जोंनि खाथि खाला जायगानिफ्रायल' फैया नालाय गुबुन गुबुन हादोरफोरनिफाय फैनाय जायो नोंथां औ बेजों लोगोसे माखासे मख'जाथाव दाउफोरखौ जोङो जेरै बुंनो हायो ओ जायखौ जों ओ जोंनि जागायावल' मोननाय जायो आरोना बांसिनानो जायखौ जोङो दाउ फिलिं होनना बुङो इंराजियाव बेंगल प्रडिखान बेखौ जोंनि मा मा जायगायाव मोनो होनब्लाथाय जोंनि मानास जायगायाव मानास हाग्रामायाव मोनो आरो। बेनिफाय जों जोंनि जाय जि जायगायावनो दङ भैरबकुन्द होननाय जायगायाव बेयावबो एसे बिबांनि मोनो। बेनि अनगायै मोनसे नेपाल हादोरावबो एसे मोननाय जायो ओमफाय मोनसे हादर दं जोंनि माबायावनो मोनबावनाय जायो मोनसे आ इन्डियायावनो आरोना जोंनि हादरावनो मोनसे जायगा दंबावोमोन जायगानि मुंखौ आं बावबाय नोंथां नंबा फोरमायथिना होनो हागौमोन आरो। औ। बिदिनो दाउ नायनाया मोनसे बयनिख्रुइ माने मोजां अनजानाय खामानि आरोना औ बेयो मिथिंगाखौ बाख्नायनाय आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होननि मोनसे राहा आरो नोंथां ओमफाय जों दाउफोरखौ फांसे बिफाङाव थानाय दाउखौ बोरै
नायो होनबा
फांसे बिफांखौ जोङो घरि हिसाबै नायनाय जायो नोंथां बेनि बिफांनि गोजौ बाहागोखौ जोङो जिनै रिंगा सानना लायो आरोना बेनिफ्राय आगदानिखौ थाम रिंगा आरो गायहायनिखौ द रिंगा ओमफाय आगसिनि गु रिंगा बिदिनो बिनि खाथि खाला थानायफोरखौ जेरैबा से रिंगा नै रिंगा बेफोरखौबो हमना लाफानाय जायो बिदि
बिदिनो जोंहा बांसिनै जोङो गोजौ गाहाय आरो आगदा आगसि बेखौ मिथिग्रोना लानाया मोजां आरोना।
जेनेबा नोङो फांसे बिफाङाव थानाय दाउखौ जोङो बैयाव दं बैयाव दं होनबाय थानानै बुंबाथ' जोङो मिथिनाय नङा नालाय बेनिखायनो जों बे माबाखौ बाहायनाय जायो आरो मोनसे आदबखौ बाहायनाय जायो जेनेबा नोङो डाइरेक्टयै नोङो हमना ला थाम रिंगा साइदखि दङबा बा आगदा साइदखि दङबा नोङो थाम रिंगाखै दं होनबाथाय नों दडाइरेक्टयै मिथिखासिगोन आरो दावा बेखिनियाव दं होननानै औ।
बिदिब्ला नोंथाङा नोंनि बे मावनाय हाबाखौ लानानै
गोजोननाय मोनदोंना? आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनो नोंथां आंथ' मिथिंगानि दाउमा दाउसा जिब जुनार बेफोरखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनो मानो होनोब्ला बिफोरो जोंजों लोगोसे जों नुबा जों थांना थानायाव गोबां बिहोमाफोरखौ फालाङो आरो नोंथां औ नोंगौ औ
बिदिनो जोंनाव गोबां दाउफोर दङ' माने जोंनि जायगानि नङा आरो दाउफोरा माने गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय बोथोर लानानै जोंनि जायगासिम दावबानोबा बेरायनो फैयो आरो जेब्ला बोथोर आरो सम जायो अब्ला बिसोर फैयो आरो बोथोर थाङोब्ला बे दाउफोरा थांफिननाय जायो आरो नोंथां। औ
बिदिनो जोंनियाव मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मुंदांखा दाउ जायखौ जों दाउ खौवौ होनना बुङो बे दाउ खौवोआ मोनसे गुबुन जायगानिफायसो जोंनि जायगासिम दावउबाय फैयो आरो बोथोरस बैसागो बोथोर समाव नोंथां बेनि उनावहाय बिसोरो जोंनि जायगायावनो मालाबा बिदि फोर दैना गालाङो आरो बिरलांफिनो बिदिनो दाउखौ